हेल हेल' खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों दाय बुंंलाय
दे होमबा दिनै नोंथां ओ एसे दावबायनायनि सायाव एसे सावरायनि नोंथाङा नोंथाङा दासिम बहा बहा बेरायखो इसे फोरमायनो हागोन नामा
दासिम दावबायनाय होनना बुङोब्ला मोनसे जायगायाव याव थांदों आरो खोनायाखै नामा नोंथाङा औ जोंहा दावबायनायनि गेजेरजों गोबां जायगा फोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोनो नङा होनबा
औ
औ तारमाने जोंनि जिउआव दावबायनाया जोबोद गोनांथार होननानै आं सानो आरो
औ
औ जोंहा दावबायनायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन जायगानि थासारि ओ गुबुन गुबुन जायगानि हारिमु माबायदि थायो माबायदि जायो मा गानो बैसोरनि मेन जाग्रा आदारा मा बैफोरनि बागै जोङो गोबां मिथिनो मोनो आरो नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ दा नोंथाङा दावबायनाय होननानै बुङोब्ला मा बुजियो
आंबो दा नोंथाङा जेरैबायदि बुंनाय दावबायनाय होनोब्लाथ' दा मोनसे जायगायाव सोरबा मोनसे हारिनि एबा मोनसे हादोरनि बा मोनसे रायजोनि गोदान हारिमु बायदिसिना गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बायदि गासैखौबो सोलोंनो हायो दावबायनायनि दारै दा बुंनो थाङोब्ला दावबायनायनि बेलायाव जोंनि बे सा सानजा आसाम बेयावनो जोबोद मोजां मोजां जायगाफोर दं जेराव जों बेरायथावना बायदिसिना जायगाफोर दं जेरै बुंनो थाङोब्ला गाहायैनो अरुनाचल दं नागालेण्ड दं मनिपुर दं मिज'राम दं आरो आसामावबो मेनलि आसामाव गोबां गिदिर गिदिर हाग्रामाफोर दं जायखौ जों मुलुगनाङैनो आसामा मुंदांखा जादों आरो आसामनिनो नोगोरमा जेरै गुवाहाटी बेयावबो गोबां गिदिर गिदिर जायगाफोर दं नायथावना जेरै बुंनो थाङोब्ला जु दङ सिरियाखाना दङ साइन्स मिउजियाम दङ कलाकेत्र दङ बायदिसिना मोजां मोजां जायगाफोर दं आरो बुंनो थाङोब्ला तेजपुरावबो दङ अग्निगर हाजो दङ कल पार्क दङ बायदिसिना दा बेफोरनि मादाव आङो बुंनो थाङोब्ला गुवाहाटीयाव थांदों सिरियाखानायाव लोगोसे
मा मा नुनो मोनखो नोंथाङा बै सिरियाखानायाव
सिरियाखानायाव बुंनो थाङोब्ला गोबां गिदिर फिसा जुनारफोर दङ मेनलि बुंनो थाङोबा जायफोर जुनारफोरखौ जोङो हाग्रामायाव थाङोब्ला डायरेक्ट ना बेखौ बेयावहाय दोनदों आरो माखासे जोबलांनो हमनाय जुनारफोर मानसिनि मावथायनि थाखाय एबा मिथिंगायारि जाहोनफोरनि थाखाय गोमालांनो हमदों बेफोर जुनारफोराबो बै सिराखानायाव दङ आरो बेनिफ्राय नोंथाङा बहा बेरायदोंमोन एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
आं बेरायनो होननानै बुङोब्ला आं टावांआव थांदों आरो खेबनै।
औ औ
औ थावां खोनाबानो बोरैबा मोनसे मोजां मोनखायोना थावां नामखौ
औ औ औ
औ तावां अरुनाचलाव गोलैयो बे अरुणाचल प्रदेशनि ओरैबायदि मोजां बे थावङा दैमा दैसा हाजो गेजेर गेजेर सिनखावनाय लामाजों थाङो आरो ओरैबो हाजो ओरैबो हाजो ओरै फारसे दैमा बेफोरबायदि मोनलाङो आरो लामा सामा बेफोर बिफां लाइफां बेबायदिनो गेजेर गेजेर दाउसिन दाउला जि जुनारफोरबो नुनो मोनलांनाय जायो आरो
औ
औ अरुणाचलाव मा होनदों नोंथाङा
बिनि ओ जा टावांनि जा बारहावाया माबोरै
टावांनि बारहावा होनना बुङोब्लाथ' मोजांखौनो बुंनांगोन मानो होनबा बेयाव बिराद मोजां गरम बोथोरावबो गरमबो जाया। थान्दा औ गुसु आरो गुसुआ बांसिन आरो। बेयाव जोङो गुदुं जि बा जेकेटफोर बा गस्लाफोर गानलाङाबानो जाखाथारा आरो थांनो हाखाथारा
औ
ओरैबायदि गुसु जायो जेन जोङो मायाव दङ सानलाय लायो आरो जों गावखौनो गाव थाल मोननो नागिरलाया आरो गुसुआ
औ
दसेबो दसे जोङो ड्रेसफोरखौ दसे जोङो खुथ'योब्ला
औ
अब्ला मिथियो माने गुसुआ माबायदि जोंनि नैबेयाव जानाय गोजां बोथोर बोथोर होजोंनि सामफ्रामबोनि गुसु माने जोंनि नैबेनि हायेन ओनसोलनि गुसुवआ माने जेबो थालखौनो मोना आरो।
औ
बहुद माने गोबां बिबांनि बारा जायो आरो बे अरुणाचलाव आरो गोदान जायगा गोदान बारहावा गोदान सुबुंफोरजों बिराद बोरैबा मोनसे गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो आरो दावबायोब्ला औ जेरैहाय ओरै मा होनो बुमला पास माजुरि लेक
औ
ओरै सेलापास बेनि फ्राय दङ बै मोनसे वाटारफुल दंमोन बिनि नामखौ आङो बारा गोसोआव फैयासै माने बिराद मोजां आरो
औ
नायनानै गोसोफोरखौ बोरैबा मोनसे गोजोननाय मोनो रंजानाय मोनो
औ
बोसोरसेनि मेंनायखौ माने बै जायगायाव थाङोब्ला स्र' खारनाय बायदि मोनो आरो बेफोर बेफोरबायदि जायगायाव थाङोबा औ माने अरुणाचलनि सुबुंफोरा बोरै जायो मा जानानै थायो इमान गुसुआव बोरै बिसोरो थावरिनो हायो बैफोरनि बागै एसे एनै मिथिनो मोननाय जायो आरो दा बबेबा बबेबा जायगायावथ' आरो सान्दुङानो नाङा
औ
औ गुसुआनो बारा आरो बेयाव सा सानफ्रामबो गुसु जायो आरो फुुंनि मोनानि हरनि बेलासेनि
ओमफ्राय नोंथांनि जा न'निफ्राय जा बिनि गोजान टावांनि गोजान बेस बेसेबां जायो आरो बेसेबांसो खरसा जायो थाङोब्ला एसे फोरमायना होदो नोंथाङा।
नम बे जोंनि हमना ला धेखियाजुलिनिफ्राय थाङोबा थ्रि फिफ्टि किल'मिटार जायो आरो औ। बिनिफ्राय हाजो जायगा ना ओरैनो थ्रि फिफटि किल'मिटारखौ जोङो सालायोबा पास घन्टा बा सय घन्टायावनो हायो।
औ।
बे नोंनि सालायनायनि सायाव आरो दा बे हाजो जायगा ना दाउखोनाय जायगा आरो नों गोसोबायदि गोसा सालायनो हाया।
औ।
ओ टुवेन्टि टु फिफ्टिनि गेजेराव सालायनो गोनां जायो। स्पिड लिमिदा
औ।
बिदियावहाय जोङो माने गेजेराव बबेयावबा हरसे थालांनो गोनां जायो आरो
औ।
औ। बिनो ओरैनो डाइरेक्ट थांथारोबाथ' खोमसि खोमसि ओंखारलाङोबा सहैयो। अब्लाबो माने बायसान्सनि थाखाय एसे थाद'नांगौ गोनां जायो आरो हाजो जायगा ना बोरैबा माबा मोनसे जायोब्ला थ' सोर मोनगोन
एसे बांसिन जायो आरो
थाखाय माने रेस्ट लानो गोनां जायो आरो
औ।
आंबो अरां रिजाबावबो खनसे थांदोंमोन। दा अरां रिजार्भा जोंनिफ्राय खाथि जायो नालाय।
औ। द
बेबोथ' मुलुगनाङैनो मुंदांखा बुंनो थाङोब्ला आसामनि मोनसे नेसनेल बार
बेयावबो गोबां हाग्रानि जिब जुनारफोर नुनो मोननाय जायोना नोंथां
औ औ बुंनो थाङोब्ला गं थसे थानाय गान्दाखौबो बेयावनो मोनो अरांङावबो मोननाय जायो मोसा मोनो बायदिसिना मोजां मोजां दाउफोर दङ समायना समायना
औ होमबा नों
बायदिसिना आरो
औ होमबा नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय जे दावबायनायनि सायाव दावायो अब्ला मा मोनो मा जायो बेनि सायाव मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय दिनैनि सावरायनो गोनां आयदाखौ जोंङो बेयावनो दोनथ' थ'नोसै नामा
औ नोंथां दे जागोन
औ औ
दे